हेलौ
हेलौ
अ नोंथां
आं जेबो खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ
अ दे बुंदो खोनाबाय आंनियाव
अ दिन नि बागै इसि सावरायलायनोसै नामा
दे बुंदो
दालाय न'आव माय साय गायगोन ना गाया
जोंहाथ' गायनाया जोबथ'बाय दासान्दि नों
अ जोनाबो जोब्बाय दे दिनि दिनि जोबदो
जोंहाबो मैया थांनाय मैयाखौ जोब्बाय औ औ मा खालामदों दालाय
दा दङ आं इरैनो जिरायनानै
ओ ओंखाम जाबाय
जाबाय दे जाबाय नोंथां नोंथाङा जाबाय
औ औ नोंथां जाखांबाय
मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियालाय इ आलै नैबे जोगोनारजों बयलार बेदर
गोथावआनो सानोमोन नोंथां
गोथावआलाय जादों नोंथाङालाय मादो जाखो
आंना सबायदो दाउमोन
मोजां जाथारदों माथो
जादों ना मोजां
ओ जादो दे
होमबा नोंथाङा दुब्लि दुब्लिफोराव थांगोन द बा
दुब्लियावथ' थांदोंमोन दाथ' गैथ'ला बारु जोबथ'बायबो माइ साय गायनाय
बिदिनो खोथिया सुथा फुनो रोंगोबा
रोंगौ न'निखौ आंनो मावजोब्बाय
अ
जोंहा न'नि हाजिरा साजिरा लादियाना न'नि मानसियानो दंसै जों आरो
अ मोजांङानो दे
न'नि मानसि नांजोब्बाय आरो ना
अ
ओमफ्राय मारै नोंथांनि खबरालाय खबरफोरा
दङ दे नोंथां बिदिनो गाज्रि मोजाङैनो
गेजेरावनो
ओ गेजेरावनो दों
अ अ दङ दे आंनाबो बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो
नोंथां मोनथिं दा
हो
बोथोरा माबायदि
बोथोराथ' दा थिगानो जादों माथो
औ
ए दहाय सानफ्रावसो एसे अखा हाला बायदोंमोन दा गैथ'ला बरथ'मान
अ
दाथ' गैथ'आ माथो हरफोरावसो मा जायो
मा बिदिनो आरो बे बाङाइ हाबायबो अखायालाय साननैसो नोंथांमोनजोंलाय मारै
जोंनिथिं बिदि अखा अखा गैया जाय गोथौ गोथौआव जाय जायना दै थादो बिसोरो थब गायनो हादों जायना बोरि हा बिसोरो दै थिखांनासो गायनो लागा जा बहुद खस्थ'यै थानदों आरो ना
जोंहाबो नै दब्लायनैसोआ दै सिखांनासो सारनांबाय दै सारनानैसो गायनांबाय बाखि गोथौआवथ' अखानिनो दै दंखायोमोन ना
अ अ अ
उम
जोंथिं बिदि बहुत खस्थ' जादों गायनो लागायाव
अ जोंनियालाय बिदि इफोरबायदि जायाखै
मा नोंथाङा दासान्दि मा खालामबायथादो नोंथाङा दासान्दि मा
आंलाय दोङो बिदिनो दङ आं बिदिनो न'आव दंथ'यो माइ साइ गायखांनायनि जेरावबो थांथ'वाखै माइ साय गाखांनायाबो जोबबायना
ओ
न'आवनो दंथ'योमोन दा बर्थ'मान
अ
नोंथाङालाय माथो खालामबाय थादो दालाय न'आव माइ साय गायनायाबो जोब्बाय
आंबो आंबो दं बिदिनो न'आवनो
ओ
फिउचारनि थाखाय उन फिउचारनि थाखाय माने स्ट्रागोल खालामबाय थानाय जादों
औ औ औ थिगानो दङ
बाखि न'नि मानसिफोरनि खबरफ्रालाय मारै
दङ दे इसोरनियाव
औ
गासैबो मोजांयैनो दङबा
दङलै जोंहाबो न'आवनो बेफोरबायदिनो
उम
औ औ दङ गासिबो थिगानो दङ बर्थ'मान उम दायालाय लामायावं नामा बार जादो
नोंथाङा बिदिनो बहाबा दावबायनो थांदोंमोन
नेटबोथ' दों र'स आंना खोनादों
नोंथाना माथोआनो फैयाखै
नोंथांनासो नांथागासिनो
मा होनदों
हेलौ नोंनासो नांथागासिनो खोनादों आंनाथ' नेदा दोङोमोन थिगानो अ खोनादोंबा हेलौ मा होनदो नोंथां
नामा नोंहा हेलौ नोंथां